हेल' नोंथां? बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंनिसिम दा औ औ गोजोन्थों दा जोङो होमबा नोंसिनि खै मा मा मेगंआ मा मा दाम सोलिबाय दं आरो मा मा मेगंआ दासान्दि ओंखारबाय दं आरो बेनि बागै बो दा मा मा मैगं गायो? ओ एसे आंनो नोङो फोरमायहरनो हागोन नामा?
बाथ' जोङो दा ओ जोङो दा दै ज्लां बोथोरावहाय जोङो औ लेस रा, भेन्दि, भाथ केेरेला औ बेफोरखौहाय ओ बेफोर मेगं खौहाय आङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो लेस्राबो भिन्दि ओमफ्राय भात केेरेला बिदिनो खुमब्रा खुमरा दालि बेफोरखौ आङो दा दा मोन नुनो मोनदों आरोहाय दिनो बेफोरखौ आङो बिराद गोथाव मोनो। जानानै जा जोंनि गायनानै जानाय लकेल बेफोर थ' बां सिन बेफोरखौ जानो। मामोन अब्ला बांसिन मोजां। जोङो। न'आवनो मावनाय आबाद। खौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो जा जोंहा थायम फाय बानना लाना फैगोन बेफोरो हाय। अ' हास सार होनाय नालाय बेफोरो मो जां नङा आरो जोङो मेसेङाव मावनाय आब बाद बुंनो थाङोब्ला। जेरैहाय औ माबा अ बेसर औ बेसर, बान्दाख बे फुल कबि ओ आलु बेफोरखौहाय मेसेङाव मावनाय नुयो। ओ बिदिनो बेसर खौबो जों बिदिनो ओ फुयो। फो-फोयो फोग्रोनानैसो जोङो बेसरनिफ्राय जोङो थाव मोननो हायो बे थावखौ खौहाय जोङो आव संनायाव हाय मे गं संनायाव हाय बाहायनाय जायो। बे थावखौ जायोब्ला बांसिन बांसिन मोजां आरो जों जे दखाननि थाव जायो बिनिस्रायबो जोङो जा जोङो आबाद मावनानै जा बेसर गायनानै जा बेनि थाव मोनगोन बेयो बांसि जों मोजां जोंनि देहानि थाखाय औ बिदिनो जोङो फुल कबि बान्दा कबि बेफोरखौबो न'आवनो जोङो न'आवनो आबाद मावनानै बेफोरखौ जों न'आवनो जानो हायो। बेफोरो जाबाय ओम लकेल बुस्थु नालाय बेफोरो मोजां आरो बेफोरखौ जानो हाब्ला। ओ नोंथाङाबो आंनो एसे दैज्लां आरो मेसें सिङाव गायनाय मै मैगं थाइ सावरायना
ओम ओ दाथ' जोंनिखिजाय ओम गायना दोननाय जेनबा ओ भिन्दि बा हेस्रा थाइबें ओ खुमब्रा बेबायदि जोंनिखैबो दा गोबां गायबाय दं ओमफ्राय बेबायदिनो बिदिनो लकेलाव जा जोंनिसिम गायनाय बेफोरखौ जोङो मोनजायोब्ला खौ जोंनि देहानि थाखायबो बिराद मोजां जायो। ओमफ्राय फ्रायानो दा जोंनिखौ जाय लेस्रा भिन्दि केरेला ओमफ्राय बिदिनो खुमब्रा बेबायदियानो दा जिंखा बेफोरनो सोलिबाय दं। जोंनिखै दासान्दै ओमफ्राय नोङो बाजारफोराव थांनानै नोङो सोंनाय नायदोंना जेनिखि पथल जा फिन्दि जा लेस्रा जा जिंखा जा नोंसोरनिखि बेसेबां बेसेबां ओ दामा सोलिबाय दं नोङो एसे खोन्थाहरनाांगोन नामा नोंसोरनिखि बेसेबां बेसेबां दामा सोलिबाय दं।
औ आंथ एसेबां बिदि सकफोराव हाथाय खालामफेरनो मोना थेवब्लाबो आंनि मोनदांनायाव आङो एसे फोरमायना होनानोसै। ज नोंथांनो जोङो भात केरालाखौहाय जोङो अ दसथा इदि गोलाव गोलावैहाय थाराजों खाफानानै जा खानानै फानो बेयावहाय जोङो दा गोदान ओंखारजेनो नालाय ए एसे दाम जायो बियो जेरै जोङो मुथासेयावहाय पन्सास साथि थाखा होनानै बायनानै लाब बोनानै नआव जानाय जायो आरो। आरो लेस्राखौथहाय लेस्रायाथ दा दाख्लै खाननैसोफोरा अ बारा दाम गैयामोन दाथ लेस्रा एसे जोबहांबाय नालाय जाबाय दै जानायखाय एसे जोब बनायखाय बियो दाम जाफिनलायबाय आरो बिदि होननाय खोनादों आङो मुथासेयावहाय बे बे बिस त्रिस - थाखा लायो आरो। रो बिदिनो उम दैज्लाङावहाय जोङो बांसिनानो मैगंफोरनि दामफोरखौ बारा जानाय नुनो मोनो बिदिनो आरो दै दैज्लांआव जोङो ओ मोनसे आबाद मावो जे बियो गा गासैबो मावनाय आबाद जेनेबा बियो माइ गायनाय जों बेखौ अ माइ गायनाय नुनोमोन बिदिनो जोङो मेसें मेसें बोथोरावबो राङालावनि आबादबो ओ मावफेरनो मोनबाय आरोहाय आङो जोंनि नआवनो हाय ओ राङालावखौबो बिदिनो मेसे सेङाव अ ओ फानहरनो मोनदों अ बिदिनो आबाद मावनो मोनबाय राङालावाबो ओ मोज मोजाङानो फिथाइखौ मोनदों। गायनानानै औ नोंथाङाबो एसे आंनो ओम मैगं थाइगंनि बागै एसे फोरमायना होनाय
ओम। ओम जोंनि खैबोथ' ओ बयनिस्रुइबो गोबांसिन बेसेनफोरा जादों दा जोंनिखै इदिनो जोगोनार ओमफ्राय जिंखा ओमफ्राय बेबाय बिदिनो खुमब्रा बेफोरो गोबां जोंनिखिबो दाम जाबाय दं जेरै जोङो जोगोनारखौ से केजि हिसाबै जोङो बायनो गोनां जायो आरो बेयाव जोङो ओ केजियाव जोङो सलिस तागा गाहाम ओ बाजि रां गाहाम जों बेबायदि होनानै बायनो गोनां जायो आरो बिनि बागै जोङो जिंखाफोरखौबो जों दासिमहालागैबो जोङो ब्रैजि राङालागै जोङो से केजियाव जोङो बे दामालागै जों होनानै बायनो गोनां जायो। ओमफ्राय ओरैनोथ आंथ बाजारखौ फ्रायानो खालामो। ओ थेवब्लाबो आङो बिनि बागै गासि खौबो इसेबां मिथिया थेवब्लाबो आङो जा जाखौ आङो बायदों बा आङो जानानै जा मोजां मोनो बेखौ आङो जाखिनि बायदों आं बेफोरनि बागै दामफोर खौ आङो मिथियो आरो आरो खोनायोबो ओ आम बेलेग बेलेग मैगं थाइगं फोरनि दामाबो एसेखिनि होननानै ओम ओमफ्राय आं बिनि बागै जेनेबा एसेबांग्राब मिथिया दामफोरखौबो आंबो ओमफ्राय नोंसोरनिखि दा ओरैनो फिथाइ सामथायाइनि अनगायैबो ज ज दा दैज्लां बोथोर जाबाय दा नोंसोरनिखि गायनायनि लाहार फाहारफोरा माबोरै जाना दं आंनो एसे फोरमायनानै होदो।
औ गायनायनि लाहार फाहा जेनेबा जोंनाव दाहाय माइ गायदों खोथिया फोदों ओ बेनोसै। खोथियाहा ओ खोथिया एसे गोजौ जाबाथाय बेखौ फुनाय जागोन फुननानै हाय गायनाय जागोन बेनि उनावनो जोङो मैगं थाइगंनि ओ बा खै बुंनो थाङोब्ला दाथ' लेस्रा, पथल, भिन्दि, जिंखा बेफोरनोसै बेनि उनावहाय जोङो मेसें बो थोराव मावनाय आबाद होनो थाङोब्ला आलु, बेसर आरोहाय गाजर, मुला ओ बे फोरखौ नुनो मोनो आलुखौहायथ' जोङो आलु-आलु मैगंखौ जोङो गासै सैयावबो होफानानै संनानै जानाय ज जायो। आलुवा आलुवा उम भिन ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो आलुवा बो बिदिनो आलु गोरजा आलु फिसा बादाम आलु बिदिनो आलु खु फुर बिदिनो आलुवाबो दाम लाना दाम अ आलु आलु मोज जाङा बांसिन दाम लायो बेसेन गोसा जायो आरो आलु बाहाय गोब फुरा बाहाय बेसेन खम जायो एस ए ओ बिदिनो आलुखौ गासै मैगंआवबो होननानै ए जानो मोनो आरो बिदिनो मेसेङावहाय मावनाय से प थास थास' अ थास' गोदोरखौहाय बिदिनो ओ मेस जोङो मावो बे थासखौबोहाय जोङो नाजों अ होमबा थाइगिरजों जानानै बिराद गोथाव मोनो आरो था-थासनि आबाद खौबो जोंनि बे ओनसोलाव मेसें बोथोर बोथोरावहाय मावनाय नुनो मोनो नो बिदिनोहाय आरोथ आङो बा गोबां रोंला मैगं थाइगंनि बागै ओ नोंथाङाबो एसे उम फोरमायना होनायसै।
उम जोंनि खेवबो बेबायदिनो नोंसोरनिखै जेरै मेसें बोथोराव जेरै बेबायदि आलु गाजर जा नोंसिनि लाफा मैगं लाइ मैगं जा बिसोरखौ नोंसोरनिखि जेरै फैयो बा जेरै गायो जोंनि
बेफोरखौबो जोङो मेसें बोथोराव नुनो मोनो।
बेनि बागै जोंनिखिबो बेबायदिनो मावनाय जायो ओमफ्राय बेनि बागै जोंनिखि आरो बेसर आबादबो बिराद गोबां मावनाय जायो। बेजों लोगोसे ओ जोगोनारफोरबो होफानाय जायो मानाय जा जायो आलु होनायफोराव आमफ्राय बिदिनो जोङो आलुफोरखौबो मोजाङै गोजालाय गुफुरलाय जोङो गायनानै लानो हायो नोङो जायखौ मोजां मोनो आरो बिनि बागै जोङो लाइ लाफा जोङो बेखौबो फोनानै जोङो माने बाजारफोरावबो जोङो फानलाबायनो हायो मालाबायनो हायो। जुदि नोंहा ओ गायनो हानाय नोंहा हा दंब्ला आरि दंब्ला बेफोरखौ जोङो माने गायनानै आरो फोनानै जोंओ बा बाजारावबो मेसें आव जोंओ बेखौ लानानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो उम
बिदिनो जोङो ओ मेसें बोथोरावहाय लाइ लाफा दुन्दिया आं फालें बेफोरखौ मावनानैबो जानो हा हायो आरो जोङो दाहाय दैज्लाङाव मै था ओमफ्राय फाथो जा नाफाम ना अ नङा नारजि बे नारजि जायो बेफोर खौ गोरलै गोरलै दाहाय फोना दोननानै जों एवनानै गोथाङैबो बेखौ बा फा अ फाथो होनो जों एवनानै जानायखौहाय फाथोखौबो दा जोङो गायनाय नुनो मोनदों आरो। ओमफाय आङो
उम उम
बिदिनो जोङो मेसें आरो दैज्लां बोथोराव मावनाय आ बादफोरखौ बेलेग बेलेग रो खोमै नुनो मोनो बेफोरखौ जोङो अ आबाद मावोब्ला जोङो बा जोंनि थाखाय एसे अ हेल्प जायो आरो जोंनि जा खामायनायाव एसे हेल्प जायो। औ
बिदिनो जोंनिथिंबो मोजाङै आबादफोरालाय गायोब्ला बिराद मोजाङै जायो। ओमफ्राय इदिनो जोङो दुन्दिया बोथोर मेसें बोथोराव दुुनदियाखौथ जोङो मोननाय जायो बेहाय जोङो गोबां मैगं थाइगंफोराव जोङो होनानै जानो मोजां मोनो बेबायदिनो लाया बाथोनफोराव होयोब्ला जों मोजाङै मोदोम होनायखौ मोनो अ जोंनिया बेनो आरो। जेनेबा जोंनि दै मेसें आरो दैज्लां बोथोराव जोंहा गायनाय मैगं थाइगंफ्रा बेखिनियानो आरो जोंनिया।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथसै
औ औ जागोन।
औ औ औ दे औ दे बिदिब्ला।